खोनादों
खोनादों नोंथां
नोंथाङा खोना औ खोनादों
औ खोनादों नोंथां
औ
दा जोङो गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोर आयदानि सायाव लानानै फंनैसो रायलायनो थां गासिनो दङ थ' नोंथाङा गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोरनि आयदायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ आं गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोर आयजानि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों दा जोंना जोंहा गोलोम बोथोर होन्नानै बुङोब्ला गोलोम बोथोराव जोंना दुंथाया जोबोर गरम जायो बिदुङा सान साननै सोरां रोदाया जोंनि बुहुमाव बांसिन गोग्लैनायनि जाउनाव दा जोंनि गोलोम बोथोराव बिदुङा जोबोर गोबां जायो आरो बे समाव जोंहा ओ बोथोरजों गोरोबनो थाखाय गोबा सिजोमफोर गाननो गोनां जायो आरो गोलोम गोजां बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंहा गोजां बोथोराव। साननि सोराङा सोरां रोदा फ्रा। बारा गोलैफैनि राउनाव जोंना दुंथाया खम जायो आरो बिदुङा खम जानायनि जाउनाव जों बोथोरजों गोरोबनो थाखाय रोजा रोजा सिजोमफोर गाननो गोनां जायो जोंना। बिनिखायनो बिसोर मोननै बोथोरखौ। ओ जों आलादा आलादा बुंनांगौ जायो मोननै बोथोराव जों आ लदाा रोखोमनि सि जोम गनो गोनां जायो दा नोंथाङा बेनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंदेरबावनो हा गोन नामा नोंथांखौ खावलायहरनाय जाबाय
औ नोंथाङा गोलोम बोथार आरो गोजां बोथोरनि आयदानि सायाव जि खोथाखौ बुंलांदों बे गासिबो खोथायानो। सैथो थ' आंबो बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सान्दों थ' गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर गोलोम। बोथोर होनोब्ला जोङो जोंनि देहा सोलेरा बांद्राय दुंथाइ बिदुंनि सायाव जोङो गुसु। थानो जायगा लुबैयो आरो नोंथाङा जे बुंलांदों साननि सोरांनि रोदाया जों नि बुहुमाव थोंगोरैनो नांफैयो जायनि जाउनाव दुंथायाइनि बिबाङा बाङो थ' बे समाव जोङो। गुदुं गुदुं सि जोम गाननो हाया जायनि जाउनाव जोङो। माखासे मानि फिसा फिसा सिफोरखौ गारनांगौ जायो जोंनि देहा सोलेरखौ। थान्दा लाखिनो थाखाय बेजों लोगोसे जोंनो बारनि गोनांथि जायो जायनि जाउनाव जोङो। फेन सालायनांगौ नसायो जेरै कुलार आरो बेजों लोगोसे एसि आरिनि सालायनांगौ नि गोनांथि जायो आरो गोलोम बो बोथोराखौ जोङो जोंनि सोदोबाव दैज्लां बोथोरबो बुङो जायनि जाउनाव बुहुदत अखा बाहायो बेफोरबायदि अखा हानायनि जाउनावनो दैबाना सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो। आरो गोजां बोथोर होनोब्ला बेखौनो बुङोखि जोङो गोजां बोथोर। बसोराव जोंनि देहा सोलेरा जोबोरैनो गोजाङो जायनि जाउनाव जोंनो गुदुं सि जोमनि गोनांथि जायो जेरेखम जोङो सुइथ। थार गानो बेजों लोगोसे जेकेट जोंनि देहाखौ गुदुं लाखिनो थाखाय बेजों लोगोसे जों। जो आरोबाव अरबो सायनाय जायो जाहाथे जोङो जोंखौनो गोजां बोथोरनिफ्राय बासायनानै लाखिनो थाखाय आरो। हिटारफोरखौबो जों सालायनाय जायो जाहाथे जोंनि न' बांखौहाय गुदुं लाखिनो न' सिं गुसु जाथायखौ गुदुं लाखिनो थाखाय। बेनो गोजां बोथोरखौ जोङो डिसेम्बर दाननिफ्राय बां। सिन गोजांनायखौ नुनो मोनो गोजां बोथोराथ' अगटबर दाननिफ्रायनो एसे एसे। सोमजियो नाथाय डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि। फेब्रुवारि दानावहाय बांसिन गोजांनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोलोम बोथोरा एप्रिलसो समनिफ्रायनो जायो आरो बियो आगषट थोसिम गाहाम जाहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे। से जुन जुलाइ समाव बुहुद अखा हायो बेजोंनि थाखाय दैबाना सोमजिनाया। नि थाखाय सुबुं माहारिनि आरो जिब जुनारफोरनि थांना थांनायनि थासारि दैयाव जोबोद हेंथा सोमजियो थ आं बेखौनो। बुंनो सानो गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर जोंङो मोननैबो बोथोरखौ। थांनानै थानायनि थाखाय गोनांथि आरो नोंथाङा बेनि सायाव फंनैसो माबा बुंनांगौ दंबावो नामा?
अ नोंथाङा बुंनानै थांनाय बाथ्राफ्रा जोबोरैनो सैथो। दा गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर जोंनि बे बुहुमनि मोनसे गोनांथार बाहागो दा गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोराव जोङो ओ गावखौनो बोरै ओ गावखौनो बोरै गोरोबहोनो बोथोरजों गोरोबहोनो हानाय बेनि रोंगौथि थानाया गोनांथार दा गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोर बिनि सायाव सोनारनानै सुबुंफोरा मा मा आबाद मावनो हायो बिनि सायाव नोंथां नोंखौ फंनैसो बुंनो खावलानाय जाबाय।
औ नोंथां नोंथाङा जे सोंथिखौ सोंदों जे सोंथिखौ जे सोंनायनि फिनखौ खौ आंखौ होनो थिनदों बे सोंनायनि फिननाया जोबोरैनो गोनांथार जोंनि सुबुं माहारिया थांना थानायाव मोनसे मोन्थिनो थाखाय बांसिन जायगायावनो जोङो दैज्लां बोथोर जायखौ गोलोम बोथोर होनो बे समाव जोङो माइ आबादखौ गायनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे दाब दाब जायगायाव गोजां बोथोरावबो जों माइ आबाद गायनायखौ नुनो मोनो आरो गोजां बोथोराव जोङो आलु जेरै मुला बायदि बायदि मैगंखौ जों गायनायखौ नुनो मोनो आरो सबायबिमा गरसि बेफोरो जाहैबाय जोंनि जाग्रा आदार जायखौ जोङो गोजां बोथोरावल' नुनो मोनो आरो गोलोम बोथोराव जोङो नुनो मोनो। उम मैथा जायखौ जों मैथा बांगाल मैथा गोसोम मैथा गोजा बेजों लोगोसे जोगोनार खुमब्रा बेफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोरावहाय गायनाय जायो।
आरो बेनोदि दानि मुगायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला गोजां बोथोर बोथोर आरो दैज्लां बोथोर बिनि सायावहाय गायनाय फिथाइफोरखौ जों जेबो फारागथिखौनो खालामनो हायैखौ नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला दानि मुगायाव गाद। बा हाइब्रिद। ओ निम जे फिथाइ सामथाइ जोंनि जानाय लोंनाय। बेफोरखौ जोङो गासिबो हाइब्रिदजों बानायनाय जायो जायनि जाउनाव दैज्लां बोथोरनि। ओ गायनाय फिथाइ सामथायाइखौबो जोङो दैज्लां। गोलोम बोथोराव मोनजायो आरो गोलोम बोथोरनिखौबो जों दैज्लां बोथोराव मोनजायो बेखौ जों नुनो थाङो।
आरो नोंथाङा फंनैसो बिनि सायाव माबा बुंबावनो हागोन नामा।
अ। नोंथांनि बुंनानै थांनाय बाथ्राफोरा थारैनो सैथो जोंहा गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोराव। ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगंफोर एबा आबादफोर मावनाय जायो। ओ नोंथाङा जा जा आबाद बुंदों ओम बोथोर। फोर लानानै बेफोरो थारैनो सैथो दा जोंहा। गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर बेफोरखौ सोनारनानै सुबुंफ्रा मा। बोरै गावनि जिउखौ ओ। सानफ्रामनि जिउआव ओ गावनि सानफ्रोमनि जिउआव फैनाय। ओ थासारिफोरजों बोरै गोरोबनो हायो। ओ बिनि सायाव नोंथांङा फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा बे गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोरनि बोथोर। नि बायदिसिना। थासारिफोरजों ओ गोहोम गोहोमफोरजों सुबुंफ्रा गावखौनो बोरै रैखा। ऐसा ओ बोथोर गोरोबहोनानै। नो हायो बेनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो नोंथांखौ खावलायहरनाय जाबाय।
नोंथाङा जे खोथाखौ बुंदों बे खोथाया सैथोआनो माखासे खोथाखौ नोंथाङा जे बुंलांबाय आरो। नोंथाङा जे जा खोथा आनि ओ बुंफोरथिखौ आंखौ फोरमायनो थिनदों गुलाम गोजान। बोथोराव आरो गोलोम बोथोराव आम थांनानै थानायनि थासारियाव जोङो माबोरै गोहोम खोख्लैयो। नोंगौ गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोराव ओ बायदि रोखोमनि थासारि सोमजियो। जायनि जउनाव जोङो थासारिजों लोगो से सामलायनो गावखौनो गाव सामलायनो गोनांथि जायो जेरै ओं गोलोम बोथोराव जोङो बाराद्राय दुंनायनि जाउनाव जोङो।
सान्दुं गोसायावहाय ओ बारा ओंखारोब्ला जोंनि देहा सोलेरावहाय। प्रब्लेम जायो जायनि जाउनाव जोङो ओ बेफोरखौनिफ्राय बारग'नो थाखायनो जोङो साथा दानि जुगाव जोङो साथा बाहायो गोदोनि जुगाव जोङो खफ्रि आरि बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन बेजों लोगोसे बाराद्राय दुंथाय आरो बाराद्राय दुंनायनि थासारियाव जोङो बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय। बबेबा मोनसे जायगासिम थाबायनानै थांनांगौबा ओ जे जायगायाव जोङो। आ।
सायख्लुम साया बिफां नुयो बे सायख्लुम साया बिफाङाव जेरै नांगौ जाहाथे जोंबो जोंनि देहा सोलेरखौहाय। थागोरैनो लाखिनो थाखाय बेफोरो जोबोर गोनांथि आरो। गोजां ओ गोलोम बोथोराव जोङो बुहुद दै लोंनांगौ मानो होनोब्ला ओ बाराद्राय गोलोमनायनि। जाउनाव गोलोमदैजों जोंनि देहा सोलेरनिफ्राय। दैया गनानै जोङो दि दिडहाइद्रेसन जायो जायनि जाउनाव देहानि प्रब्लेम जायो।
आरो बेजों लोगोसे ओ। ओम गोलोम बोथोराव ओ जोबोद अखा हायो बेफोरनिफ्राय जोङो सांग्राङैनो थानांगौ बेजों लोगोसे सारन्थाइ गावनाय ओ सारन्थाइ गावोब्ला जों मोनथिगौ गिदिर गिदिर बिफांनि सिङाव थानो नाङा मानोना गिदिर गिदिर बिफां। खौहाय सारन्थाइया थाबैनो गावो बिनि आरो जोबोद बारहुंखा बारनाय समाव जोङो बिफांनि गिदिर गिदिर बिफांनि सिङाव थानो नाङा बेफोर निफ्राय जोङो सारअन्थाइ गावनाय आरो बिफां जुदि बाराद्राय बारहुंखा बारनायनायनि जाउनाव गोग्लैनानै बायोबा जोंनि सुबुं मारिनि जिउआ गोमानांगौ जायो बिनि थाखायनो जोङो बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो गोलोम गोजां बोथोरखौ बुंनो थाङोब्ला जों गोजां बोथोराव गोजांनाय समावहाय बिदिनो फिसा फिसौस गाननानै जोमनानै थानो नाङा मानो होनोब्ला अब्ला जोंनि देहा आरो सोलेराव बाराद्राय गोजांनाय सोमजियो अब्ला जोङो सानै आरि नांनानैहाय बबेबा मोनसे जायगायाव गोग्लैनानै थायोब्ला जोङो जोंनि देहा सोलेरखौबो जों खोमानांगौ जानानै थायो बिनि थाखाय जोङो गुदुं सि जोम जोम नांगौ बेजों लोगोसे अरबो सायनांगौ अर सायबा जोङो अरनिफ्राय जोङो बिदुंनिफ्राय दुंनाय मोनो नानै जोंनि देहा सोलेरखौ गुदुं खालामनानै लाखिनो हायो बेफोरनो जाहैबाय जोंनि गोजां बोथोर आरो दैज्लां बोथोरनि सायाव थांनानै थानायनि थासारिनि सायाव माखासे बुंफोरथि आरो नोंथाङा बिनि सायाव माबा फंनैसो बुंबावनांगौ दङ नामा
ओ दा नोंथां
मोजाङैनो गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोरनि थासारिफोरजों बोरैयै गोरोबनानै थानो हायो हायो दा आं बुंनो ओ नोंथांनाव सोंनो सानदोंदि नोंथांनि बादिब्ला सुबुं माहारिनो बबे बोथोरा साबसिन गोजां बोथोर ना गोलोम बोथोरखौ नोंथाङा साबसिन मोनो बेयाव मा बुंनो सानो
नोंथाङा जे खोथाखौ आंखौ फोरमायनो थिनदों गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर बबे बोथोरा जोंनि सुबुं देहानि थाखाय साबसिन होननानै थ जोङो मोननैबो बोथोरा जोंनि देहा सोलेरनि थाखाय जोबोद गोनांथि मानो होनोब्ला जोङो गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर थोर मोनसेल बोथोरखौ सायखनानै जोङो उ मोनसेल बोथोरखौ मोजां मोनो होननानै जोङो माब्लाबाबो थानो हाया। मानोना बियो मिथिंगायारि सोलिबाय थानाय मोनसे बोथोर थ गोजां बोथोर समाव जोङो नोंगौ गोजांनायनि जाउनाव जोंनि देहानि थाखाय बहुद प्रब्लेम जायो गोलोम बोथोरावबो बारा गोलोम नायनि थाखाय बारा सान्दुंनि थाखाय जोङो प्रब्लेम माने जोंनि सोलेराव प्रब्लेम मोनो थ' जोङो मोननैबो बोथोरखौ जोंनि थां न थानाय थासारियाव गोनांथि थि होननानै साननांगौ मानो होनोब्ला मोननैबो बोथोरा जोंनि देहानि आरो सोलेरनि थांनानै थानाय सानफ्रोमबो थांनानै थानाय थासान्दियाव जोंनि लाइफाव जोबोरैनो गोहोम खोख्लैयो आरो जोबोरैनो बेफोर बोथोरनि थाखाय जोङो बायदि रोखोम रोखोमनि मैगं आबाद बायदि रोखोमनि जानाय लोंनायनि थासारियाव माने आलादा आलादा गोजां बोथोराव जेरै दस्रा जानाय लोंनाय मैगं थाइगंजों मोनो आरो। आरो गोलोम बोथोरावबो दस्रा मैगं थाइगं मोनो बेफोरनि जोङो जों देहा सोलेराव थागोरै थानो हायो। बेखौनो आं सानो गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर मोननैबो सुबुं माहारि आरो सुबुं सोलोफोरनि थाखाय जोबोरैनो गो